हेल'
हेल'
औ खोनादोंना नोंथाङा?
औ खोनादों नोंथां।
औ बिदिब्ला आं नोंथांखौ दिनै फन हरनायनि जाहोनानो जाबाय जोङो दा ओ जोंनि बर'नि बर' आइजोफोरनि दोरोङारि सि दानाय सायावनो एसे सावरायनोसै नामा?
औ जागोन दे
खोनादोंना नोंथाङा?
औ खोनादों दे नोंथां।
औ बिदिब्ला जोङो सावरायजागोन ना?
औ जागोन नोंथां
औ जोङो जोंनि दोरोङारि सि दानाय होननानै बुङोब्लाथ' जोङो बयबो मिथिखायो नङा होमबा जोंहा गोदो गोदायनिफ्रायनो सोलिबोगासिनो दङ जोंनि सि दानाय आदब खायदाया।
औ
औ जोंहा गोदो गोदो आबै आबौमोननि दिनाव जेरैबायदि आबाद मावोमोन नाथाय दानि ओ दाथ' जोंहा गोदान मुगाजों दानाय लुनाय जाबाय नङा होनोमबा नोंथां?
औ नंगौ नोंथां।
औ थिग बेबायदिनो बुंनो थाङोब्ला गोदोनि दानाय लुनाय होननानै बुङोब्ला जोंनि बर' आइजोफोरा ओ गिबियावनो गावनो खुन्दुंखौ एम्फौ फिसिनानै दिहुनना लानानै गावनो बे खुन्दुंनिफ्रायनो फिथोब दिहुननानै बे फिथोबनिफ्राय खुन्दुं लुनानैनो बेखौ जोङो ओ हिसान महरै सोंनानै जोङो दायोमोन आरो ना नोंथां।
औ नंगौ नोंथां।
औ थिग बेफोरबायदिनो जोङो गावनि आखाइजोंनो दिरुनना लानाय खुन्दुंफोरखौ जोङो मिथिंगायावनो मोननाय बायदिसिना फिथाइ सामथायाइ बिबार बिलाइ बेफोर बेनिफ्रायनो जोङो गुबुन गुबुन ओ गाबखौ जोङो बे फिथाइ सामथायफोरखौ देग्लिनानै जोंहा गाब गानानै लायोमोन आरोना नोंथां
औ नंगौ
औ नोंथाङा थिग बेबायदिनो गोदो एमफौ इनदि एमफौखौ फिसिनानै माबायदि खुनदुं दिहुनोमोन बेनि सोमोनदै एसे सुंद'यै फोरमायना होदो
बिदिनो ओ जोङो एमफौ एमफौ फार्स्टआवनो एमफौ लाग्रोनानै जोङो बेनि ओमफ्राय जेब्ला एमफौआ फिथोब खायो बेनिफ्राय जोरखुनानै जोङो बे फिथोबनिफ्रायनो जोङो खुनदुंखौ ओ दोनथुमनानै बिदिनो एसे एसे समायनानै दोनथुमनानै जोङो खुनदुं दिहुननाय जायोमोन आरो नोंथां
औ नंगौ
औ बिदिनो खुनदुंखौ दिहुनखांनायनि उनाव जोङो ओ बिदिनो सोंनानै ओ सान दायोमोन आरो
औ नंगौ
ह
उ
नाथाय दा गोमालांनो हमबाय बेफोरबायदि सिथुब माने बानायनाया आरोना
औ नंगौ
हो
थिग बेफोरबायदिनो जोंहा ओ सि दानायाव जोंनो बायदिसिना मुवा बेसाद नांगौ जायो आरोना नोंथां
औ
औ बेफोरनो जाबाय जोंहा गिबियाव नो नांग्रोगोन साल खुनथा नङा होनबा
औ
औ साल खुनथाजों लोगोसे नांगोन जोंनो माखु आरो जेरै गनस्रि बेखौ जोङो आगर एरनायाव बाहायो आरोना बेनि अनगायैबो जोङो नांगोन रासो मुस्रा आरो मुस्रा औ सानो थाखाय जोंनो जेनथेर नांगोन नङा होमबा
औ नंगौ
औ बिदिनो सोरखिबो नांगोन जोंनो थिग बेफोरबायदि बायदि मुवाफोरखौ जोंनो नांगौ जायो आरो
औ
जोङो गिबियावनो जोंनि जेरै दख'ना दखना सोंनायावहाय जोंनो ओ मा मा नांगौ नोंथाङा एसे सुंद'यै फोरमायना होदो
दख'ना सोंनायनि हेलौ
नंगौ खोनादों
खा सोंनाय होनोब्लाथ' ओ जोंनो खुनदुंखौनो नांग्रोखागोन
औ नंगौ
हेलौ।
औ खोनादों। खोनादों नोंथां।
खोनादोंना नोंथाङा?
औ खोनादों।
हेलौ।
औ।
औ।
हेलौ
दा साननो नांग्रोखागोन नोंथां।
औ। थिग बेबायदिनो जोंनो बायदि जोंनो जि गाबनि जोङो जि दानानै दिहुनगोन थिग बेबायदि गाबखौ जोङो नायगिरनानै गिबियावनो लाग्रोनांगोन आरो ना नङा होमबा नोंथां?
औ औ।
औ जेरै जोंनो गोमो गोथां गोजा। बिदिनो बाथ' गां फाख्रा सिख्रा जोंनो गासैखौबो नांगोन नङा होमबा?
औ नंगौ।
औ जों थिं बेबायदिनो बायदिसिना आगर गोनांबो दानानै लानो हायो। आगर गैयैबो दानानै लानो हायो नङा होमबा नोंथां?
औ।
औ दख'नाखौ जोंहा बर' आइजोफोरा मोननै मोननै बाहागोआव राननाय आरो ना जोङो मोनसेखौ जोङो लांगा दख दख'ना होनना बुङो आरो मोनसेखौ जोङो सानजारि अग्रं दख'ना होनना बुङो नङा होमबा नोंथां?
औ नंगौ।
औ। बे सानजारि अग्रं दखनायाव जोंहा गोबाङानो आगर एरनानै लायो आरो गोबाङानो आगर एरनानैबो लाया‌। नंगौना नोंथां?
औ नंगौ नोंथां।
बेबायदिनो लांगा दखनायावबो जोंहा दङ। ओ आगर गुबै आरो बायदिसिना आगर एरनानै जोङो लानायखौ नुनो मोनो आरो। जेरै हाज जो आगर बेबायदिनो रेगे रेगां आर'नाइ आ गर बेफोरखौ जोङो दख'नाफोराव ओ एरनानै लानायखौ नुयो आरो ना नोंथां?
औ नंगौ।
नोंथाङा थिग बेबायदिनो आरोबाव जोंनि दख'ना बा फालिफोराव एरनानै लाबावनाय आगरफोरनि मुंफोरखौ मोनथिबावो नामा?
औ। बिदिनो गोबां आगर दोङो दोंनायालाय। हाथाइबो बावबाय जेरै दाउराइ आगर जेरै ओ मामोनथाय बावलाय
दिग बेबायदिनो फारौ मेगन दाउसा मो ख्रेब जेखाइ आगर बेबायदि नङा होमबा?
औ नंगौ।
औ थि बेबायदिनो रेगे-रेगां बेफोरो आरो आरो आथिखालाव गोबां। ब्रेन्डनि दख'ना दिहुननानै जोङो। फालांगि खालामनायखौ नुनो मोनो नङा होमबा?
औ नंगौ।
औ नोंथाङा माबाफोर ब्रेन्डनि मुंफोर मिन्थियो नामा?
बिदिथ' दा गोदानै ओंखारनाय बिबार ब्रेन्ड। जेरै लफाय आरो बसुमुतारि बिदिनो आरो गोबां दङ आरो नोंथां।
औ नंगौ।
औ।
नाथाय बेफोरनि ब्रेन् हिसाबै जोंनि दानानै गाननाय आरो बे ब्रेन्डनि गाननाय दखनाया जोबोरैनो दाम गोसासिन आरो नङा होमबा नोंथाङा?
औ नंगौ नोंथां।
औ। थिग बे बायदिनो जोङो दानिया आथिखाल जोंनि बायदिसिना फोरबोफोर बा फुजाफोर बेफोर बायदि जायोब्ला जोंहा जोंनि दानानै गाननाय दख'नाखौ जोङो। गाननायखौ नुनो थांलिया नङा होमबा?
औ नंगौ नोंथां।
औ बेफोर बायदि फुजा मेलाफोराव जोंहा बायदिसिना ब्रेन्डनि बानायनानै दिहुननाय बा मिसिंनि आदबजों दानायनि दिहुननाय बेफोरबायदि दख'नाखौ जोङो गोबां गाननायखौ नुनो मोनदोंसै नङा होमबा?
औ।
ओ औ आथिखालनि जोंनि लाइमोन सुबुंफोरा ओ मुगाजों खारफानानै दावगानाय मुगानि बायदि सि जोमफोरखौ गानो नङा होमबा?
औ नंगौ नोंथां
औ थिग बेबायदिनो बुंनो थाङोब्ला जोंहा जोंनि आर'नाइ बे आर'नाइखौ जोङो ओ गोबां बाहायनायखौ नुनो मोनदों नङा होमबा? जेरै जोङो आर'नाइ फालि आरो आर'नाइ गामसा फसा आर'ननाय दख'नाबो आरो आर'नाइ जोंनि दख'नानि फास्रा थिग बेफोर बायदि गासैयावबो जोङो एरनानै माने गाननायखौ नुनो मोनो आरो ना नोंथां।
औ।
औ नंगौ। थिग बे बायदिनो जोंहा बे आर'नाइखौ गोदोहाय जोंनि सुबुंफोरा
औ।